ओमफ्राय नोंथां गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि
आतचा
नोंथाङा दा मा मा मावगासिनो दं हा नोंथाङा दा मा मा मावग
आङो लामा थाबोगासिनो दं
साउन्डाव माथो गोबां गाज्रि खोनादों
ए लामा थाबायदोंना ओंखायनो खोनादों खोमा
अ' बबावबा बेरायदों नामा? बबावबा बेरायदों नामा?
बेरायनो माने माबा मा होनोमोनलाय थास' बिबार खादों।
आं सोंनायाव माथो खिन्थाहरखायाखै नोङो
माखौ
आं होनखाबाय मोजां खिनथाहरबानो जायोमोन ना दाहायफोर हरगौमोन आं नांगौबा
आइया मा जाखो
गावनि सोलाबनायखौनो खिन्थायाबो
थास' बिबारानो गैया मिथिबाय लामा लामासो ओरैनो नागिरला बायदों। खस्थ' खालामदों जों बिसिबां गैया थालिर बिबारानो
उम
थाथारबाय दं दंनाया दै बारियाव जौसे
उम रायज्लायनाय सटेला आलदा जाबायलै जोंना ना?
हो
रायलायनाया एसे आलदा जाबायलै
मानोबा आरो बुजिलायलाङालां उम बुजियासां
ए मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो होनदों बर'नि दोरोङारि
आङो आदाना बिदिस बारनो मा मा जाखो रा
जेखौ सोंदों बेखौ थाब थाब फिननाय होब्रा
ए बिदिसो मिनिनोबो ओंखारलाय लांबायलां।
हा?
खिनथानोबो रोंलाय लांलालां
नों बर'नि ओंख्रि जानो मोजां मोना होमबा ना
मोजां मोनो मोननायालाय
नारजि अमा अनला दाउ सबाय साम' बेफोरखौ मोजां मोना?
मोजां मोनो उम
ओरैनो दोरोङारि बर' ओंख्रि होनोबा मा मा बुजियो? खौ मिथियो खिनथानो हागोन नामा?
दोरोङारि बर' ओंख्रियाल बे सबाय दाउ ओमफाय अनला बिदिखौनो बुजियो आरो नाफाम बाथोन हो?
मैद्रु मैलानि बेलायाव
मैद्रु मैलानि बेलायाव लाइ लाफा थागोन आरो
दासिमाव मा मा मैद्रुफोर जाखांखो?
आङो मैद्रु मैलायाबो बिदिनो लाइ लाफा बेसर बायदि रोखोमनि जाखांबाय
उम खेरा दाफसिनि ओमफाय सिबुं आरि बेसोरखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
मोनथियो मोनथिनायालाय ओमफाय खम मोनो आरो बेखौ एसे।
माबायदि जायगायाव मोननो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माखौ बे सिबुं एरिखौ?
औ।
सिबुंखौथ'
बांसिनखौनो दैज्लाङावसो मोनो दैज्लाङाव ना मेसेङावसो मोननाय बायदि मोनो मेसेङावसो दां माइ गाय थांनानै माइबारियाव दुब्लि बारियावसो नुयो
नोंथाङा दुखु मोनाबा नोंनि खाथिनि थानाय साउन्डखौ इसे खम खामनो हागोन नामा?
हायो हानायालाय गाज्रि खोनाथारदों
औ।
हो
औ लै ससेयावनो दाननाय जागोन
ए लामायावसो ना ओंखाय गारि मटर थांलाय फैलाय
नङालै बे मेथाय दामनायखौ होनदां
आयौ मेथाइ दामनायखौ खोनाहैदों?
सावथाल मेथायसोबाव
मेथाइ दामनायखौबो खोनाहैलाय बावबाय आरो
उम
जाबाय नों खोना खोनागादोंना खोनागायाखै?
खोनागाबाय दे
ए
बायसिना बायसासिम हो नों आं आं सोंनायनि फिननायखौल' थाब थाब होलाय दे
उम उम
जागोन दा
उम
गोबां खोथा मोनथिनो हागोन दा
होम
गोबां खोथा मिथिनो हागोन दा
उम
ओरैनो थानाय समाव नोंथाङा मा खामना मोजां मोनो?
ओरैनो थानाय समाव बिदिनो माबा मा होनो मुभि नायलाबायनो मोजां मोनो ओमफाय मा होननांगौथाय इंलिस निबो होननो मोना होनलाय जारला जासिगोना
दे
बिदिनो द्रयिं आखिनानै थालाबायनो मोजां मोनो, उन्दुनो मोजां मोनो बेनोसै आरो ओरैनो थानाय समाव
माने सावगारि बोनो मोजां मोनो आरो ना
औ
ओमफाय नोंनि जिउनि थांखिफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
आंनि जिउनि थांखि जिउनि थांखियानो सोलायलाबाय थायोलै आंनिया माखौ खोन्था नांगौथाय आङो
माने थि गैया आरोना
थि गैयाखौनो होनजायो
खोनादोंना
औ
ए आं खोनायाखै बायदि मोनदों
ए खोनादों खोनानायालाय
उम उम ओरैनो आखाइनि हाबाफोर माबा माबिफोर बानायनो रोंगो नामा नोंथाङा?
आखाइनि आबौखौ रोङाखौनो होननांसिगोन बानायनायबो जायाना ओंखायनो
सोलोंनो गोसो दंना गैया ओमफाय?
सोलोंनोलाय गोसो दङ
औ ओरैनो आखायनो हाबा होनोबा मा माखौ मोनथिनाय जायो नों
आखायनि हाबायाव
होम
मा होननानै खिन्था बावनांगौथाय आखायनि हाबा होनबा बिदिनो जि दानाय ओमफाय बिदिनो जेखाइ खबाइ बि सान्द्रि संग्राय बिदि हेब नाय बिदिखौ बुजियो आरो
नों माब्लाबाफोर बानायखांफेरबायमोन नामा?
बानायनाय आङो बिदिनो औवानि हेबनाय जेखाइ खबाइ बिदिखौहाय बानायफे राखै ओमफ्राय बिदिनो जि दानाय एरिखौहाय बानायफेरबाय बानायनाया
अ उम जि दानाय ना
उम
उम जिनि सोमोन्दै एसे बुंथिनो हागोन नामा?
जिनि सोमोन्दै बांद्राय मोजां मोनथिजोबा आङो बांद्राय बुंनो रोंनाय नङा खोमा।
जिनि नामखौलाय?
जिनि नामखौ बिदिनो माबा मा होनो बिदिनो गामसा दख'ना बिदिखौ मिथियो आरो दखनाबाबो मेर्ला खुन्दुंफ्रा
मुं थायोना औ औ औ औ मुं थायो उम। ओरैनो बांसिन मा मा खुन्दुंनि मुंजों दानाय जायो?
खुन्दुंनिया बिदिनो माबा थायो मा होनो पलिसतार थायो फाखुवा ओमफायो मा होनो खुन्दुं बिदिनो मार होनाय बिदि थायो आरो।
उम उम। आगर गुबै आरि ना?
आगराव थाहैबायब्रा बिसोरो मा होनो बिदिनो दानाय खुन्दुंआवलाय बिदिया थायो ओमफाय दख'नायाव आगर एरनाय एरिया आलदा आलदा रोखोम थालायबाय इदि।
औ थाला माथाफोर होनबा माबायदि?
साला माथा जि दानो बायग्रा आइजेंआव थांबाय बि साला माथा इरिया।
साला माथाया?
साला माथाखौ खोनाफेरबावा
आं माबानि आं दख'नाानि नामसो खोनासो खोनादों माथो माने आगरफोर बोनाय गैयि ओरैनो हो? आगर बोनायनि औ उम उम। ओरैनो जि दानायाव बाहायनायफोरनि आगजुफोरनि मुंखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? दा मोनथियो?
थात, गान्दै, रासो, ओमफायो माखु नले बेफोरखौ मिथियो आरो।
उम। गरखा ना जथर सोरखि उम फुथुल आरि नङा होमबा गोबां रोखोमनि नांगौ ना?
औ नै माबा थास'सो खाफैदों थास' बिलाइ बिबार बिथ'राय थास' बि थ'राय।
माजों जानाय जागोन?
बेखौ दा मैथा होनानै जानाय जागोनदां एसे।
उम दहायलाय माथो ओंख्रि जायामोन नोंस्रा?
जोंना ओंख्रिया माबासो मा होनो खुमब्रा अमा बेदर ओमफायो दालि जहल ओमफ्राय मैथा ना आलु दाउ माखो जाथ्र'सो।
हाब गोबां दं ओंख्रिया होमबा?
औ।
आलदा जुलदा नङा।
औ।
ओमफ्राय नोंलाय माखौ जाहो।
गासिखौबो एसे इसे जाजोब्बाय थेसनायजोबबाय।
सानसेनो जाखाजोब्बाय साननै सानथाम जानांगौखौ नङाहोमबा।
बिदिद्रायबो नंहैला माने एसे एसेल' संनाय जायो नालाय। बि बुरजाद्राय नङाना।
अ। इसे इसेल' संनाय जायोना।
उम।
होनायसेबां।
औ।
उम।
ओमफ्राय मा खालामगासिनो दा नोंलाय।
ओं दा ओरै दुब्लिबारथिसो दंफैयो। बेलासिनि बार जाफैथावथावनो बेरायदों। ओमफ्राय दसे नोंजों लायरायहरनाय जाबाय आरो।
औ।
ओमाय नों आंनाव हरफिनगोन नामा।
हरफिननो दा जाथारनाय नंला दा आं दाहाय दसथानानै हरफिनसै। जायोदा।
दा हरोबा मोनसे खौरांफोर हरगोर आरो आंनो। बिनि उनावहर। दसे सम। बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आं फनखौ एसेआवनो लाखिथ'नोसै।
औ।
गोजोन्थों होनबा।